औ खोनादोंना नोंथ औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय औ ओ नोंथांजों आं ओ मोनसे टपिकनि सायाव ओ रायलायनो होननानै फन खालामदों।
औ
औ ओ नोंथाङा सम दं दा?
औ दं नोंथां दं।
औ औ ओ बिब दा आं ओ टपिकखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै।
औ औ
औ औ अ जोङो ओ ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा औ औ औ औ दा आङो ओ एसे फोर फोरमायना होग्रोनोसै।
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ औ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ गाननाय जोमनायानो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ जोंनो होयो। बा ओ उम जोङो गाननाय जोमनायखौ नायनानैनो जों बुंनो हायो जे बेयो मा हारि ओ जेरैबायदि ओ दखना गाननायखौ जों बिदि नुयोब्ला बा आ आरनाइ लानाय खौ जों जुदि नुयो जों नुयोब्ला जों बेखौ मिथिगोन दे जे बियो बर' हारिनि
औ।
अ थिग बेदिनो जोङो ओ ओ सोरखौबा जुदि मेखेला सादर गान्नाय नुयोब्ला बा आ बिहु फालि लानाय नुयो अब्ला जोङो बेयाव जोङो हमना मोनो जे बेयो एसामिस सुबुं। औ औ ओ ओ। थिग बादिनो औ थिग बेबादिनो ओ ओ गाननाय जोमनायजों लोब्बा जोङो दानाय लुनायखौबो जोङो सावरायनांगोन औ।
औ औ।
औ औ ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ जोङो ओ बर बरफोरा ओ बेफोर गाननाय जोमनायखौ गावनि गानना जोमनायखौ ओ गावनो बानायनानै लायोमोन औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ औ ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ जोंनि आबै आबौमोना माने ओ आथालनिफ्राय धार लानानै माने बे दानाय लुनायखौ माने ओ फोरोंखादों आरो
औ
औ औ थिग बदि बेबादिनो ओ ओ बोरै दायो बा बोरै नोङो खुन्दुं बानायो बा बोरै नोङो बबे बबे बिलाइखौ देग्लि देनानै ओ बबे बेजों नोङो मिक्स खालामबा नाथाय ओ बबे गाबा ओ‌ सोमजियो औ बेफोरखौ ओ माने जोंनि आब बै आबौ मोना माने ओ‌ बेफोरखौ ओ मोनथियोमोन आरो मोनथिखायोमोन बिसोरो ओ थिग बेबायदिनो बिसोरो ओ बेबायदि बायदि गाब ओ रं बिरंनि गाब ओ गाब गोसोबायदि ओ गाबखौ माने ओ दानानै गाननो हा
फ्राय औ औ नंगौ
बेबादि ओ गोजा बा गोथां बा गोमो ओ गावनि गोसो बायदि दानानै गानोमोन आरो औ औ
बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा औ देलाय बुंलाय
औ दा जोंना बरफोरनि गान्नाय जोमनाय होनोब्ला नोंथां बुंनाय बा बिदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' फोरा ग-गावनो गाव ओ इन्दि इन्दि सिनिक ओ बायदिसिना खुन्दुं बुथुमनानै जिखौ जों गावनो दानानै गानोमोन आरो। जोंनाथ' इन्दि एम्फौनि खुन्दुआथ' जोंना बिराद बर'फोरा दायोमोन। बे दाम गोसा जि औ दाबो बेखौ दायो। दा एसे खम जा दाबो जोंना बर'फ्रा बेखौ दा खानानै गानो आरो इन्दि सिनि खुन्दुंनि जिया जोबोर दाम गोसा। बेयो ओरैबाबो हिनजावफोरनि बे जोमबायग्रा जियानो दुइ हाजार पसिस्स' गाहाम लायो। दा जोंना जोंना ओ गान्नाय जोमनाय होनोब्ला जोंना ओ हौवाफोरनि गान्नाय होनोब्ला जोंना गामसा गुबै गामसाखौ जों बर' हौवाफ्रा गानो। बिनिफ्राय हिनजावफोर गान्नाय होमबा दख'ना औ। बेजों लोगोसे जोङो ओ हौवाफोरा बायदि गस्लाफोरबो गानो।
औ। औ आथिखालावथ बे औ आथिखालावथ बे ओ हौवाफोरनिया बो माने बे ओ आर'नाइ गस्ला ना मा होनो बुङो बे औ औ औ औ आर'नाइ गस्ला ओंखारबाय।
औ बेनिफ्राय जोंना औ । बेनिफ्राय जोंना गोदो-गोदाय जोंनि बरफोरा बायदि रोखोमनि आगर बयबो जोंना रोंगौमोन जोंनि बरफोरा गोरों आगर एरनायाव आखा-फाखामोन जेरै गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि आगर दं जेरै फारौ मेगन
औ
आगर गिदिर आगर फिसा।
औ हाजो आगर
गर
आगर गुबै
औ आगरगुबै। दिनो बायदि रोखोम रोखोमनि आगर जोंना बरफोरा गावसोरनो एरनानै जोङो एरखांनानै थारमाने बेखौ आगराव जियाव एरखांनानै जोंना गानोमोन आरो औ बेनिफ्राय जोंना बरफ्रा बे इन्दि खुन्दुंखौ बोरै बानायोमोन बेखौबो जोंनि बरफ्रा रोंगौमोन। जोंना बेखौ एम्फौ एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोंना बे इन्दि खुन्दुंखौ बानायो जेरै इन्दि खुन्दुंफोरखौ इन्दि फिथोबनिफ्राय जोङो ओ सिखिरि जाहोनानै ओ बिनिफ्राय बे सिखिरिया बेयाव बिदै दैनानै ओ फिसा जायो माखासे बे फिसाखौ जोङो इन्दि एम्फौ होनना बुङो बेखौ इन्दि एम्फ फियो फिनानै जोङो जाय बायदि जाग्रा आदार होयो जेरै इन्दि बिलाइ ओमफ्राय बायदि गाम्बारि बिलाइफोरबो होजायो बिदि बिलाइखौ होयै होयै जोङो बै एम्फौ खौ फियो ओमफ्राय फिथोब थोब हैयो। ओमफ्राय जोङो बै एम्फौखौ जायो। एवनानैबाबबो जायो अनलाजों माजों जायो। ओमफ्राय जोङो बै फिथोब। बेखौ जोङो खुन्दुं बानायनायाव जोङो बाहायो आरो। बिबा खुन्दुंनि जिखौ जोङो ओ बर' फोरा।
गानोमोन आरो।
औ।
औ
ओमफाय ओ जों। ओ गानाय गानाय जोमनायनि बेलायावथ‌ जोङो आथि आथिखालाव जोङो माने मोडर्न मुगायाव जोंङो ओ गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो औ औ औ औ थिख बेबायदिनो जोङो औ गाननाय जोमनाय अब्लाथ जोंनि माने। ओ गाननाय जोमनायानो मोनसे हारिनि सिनाय थि होननानै आङो ओ नोंथांखौ दहायनो बुंबोबाय औ औ ओ बे सिनायथिनि बेलायाव ओ जोङो बांसिनानो माने अ हिन्जावफोरा माने ओ गाननाय जोमनायखौ लाखिनाय खौ आं बांसिन नुनो मोन सै आरो औ औ। औ आइजोफोरा माने ओ। ओ दासिम- बोमाने ओ बहाबा थांब्लाबोथ बिथांमोना। दखनाखौल गानानै थाङो। औ औ औ नाथाय जों हौवाफोरा बा हौवासाफोरा ओ जोंथ ओ बहाबा। भुटानाव थांनो गोनांब्ला जोङो। ओ गामसा गाननानै थाङा।
औ।
औ औ। अ जोङो ओ लं लंपेन्टसो गानानानै थाङो औ। औ।
ओ थिग बेबायदिनो ओ ओ बि सिख्लाफोरनि बेलायावबो ओ बिथांमोना ओ दखना खौ ओ गाननायखौ जोङो बारा नुबांलिया
ओम
औ औ बहाबा बहाबा माने प्रग्राम बा इभेन्ट मा मोनसे जाब्लासो ओ हाबा हुखा फोराव बिथांमोनखौ गाननाय नुनोसै
औ औ औ
ओ जानो हागौ बिथांमोना ओ मडान बे मडान मुगायाव ओ गुबुन हारिफ्रा हारिफोरजों गोरोबफानोबो ओ जानो हागौ। ओ बेलेग ओ कुरटि बेफोरखौ गानो औ जिन्स बेफोर खौ गानो ओ बेनि अनगायै बो ओ जानो हागौ ओ बे दखना गानब्लाथाय ओ बायदि ओ खामानिफ्राव एस दे ओ खस्थ जायो नामाथाय अ औ गरम बोथोरावबो एस दे गरम जायो नामाथाय द खना गानोब्लाथाय। औ औ ओ बिथाङा ओ नोंथाङा ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंगौ। जोंनाव गोबां सोलायनाय फैबाय फाराग फैमारबाय जोङो औ दा बायनानै मोननाय माखासे लंपेन्ट हाफ पेन्ट गस्ला गिन्दि बेफोरखौ जों गानग्रा जाबाय।
औ
औ बे गोबां सोलायनाय फैबाय मानो होनबा बेयो हाय जोंनाव गोहोम खोलैफैदों। जोंनियाव गो-गोबां दं गोलैफैनो थाखाय जोंना एसे खमायलांनो हमदों आरो दा जोंनि बर' सिख्लाफोरा हाप फेन्थ गाननानै न' हाफेन गाना थानो लंफेन गाना थानो मोजां मोनग्रा जाबाय
औ
औ दखना गानबाय था गाननानै थाबाय थानो बायो दा जोंनि बर' फोरनि गान्नाय जोमनायावथ जोंना बे दखना आरो गामसा आरो हिनजावफोरना दखना थावसिबो दङ ओमफ्राय लां दखना दं नआव थाग्रा नआव था ओ लांगा होनोमोन नामा?
औ ओ लांगा
ओमफ्राय दखना थावसि इदि दङ ना जोंना औ बेजों लोगोसे जोंना औ बेजों लोगोसे जोंना आरो औ सानजा औ मा होनो नोंथां?
औ औ बै सानजारिफ्रा गाननाय बे दखनाखौ ओ मेखोला दखना होनना बुङो ना औ औ औ औ औ बेखौबो गानो।
उम औ
माने नआव थाब्लाथाय ओ सानजारिफोरा औ बांसिन गानो आरो माने ओ बेयो एसे कन फरदेबोल खोम
औ उम बेनि अनगायैबो जोंना बि गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंना देलायनायबो दङ। आसान आ सान गानो जोंना बरफ्रा आसानबो गानो बायदि देलायनाय उम देलायनोबो रोंगौ जोंनि बरफ्रा औ गाननाय जोमनायजों लोगोसे देलायनायाबोथ था
औ ओ औ बायदि गहायना गानो ना
औ सना गानो सना आसान। औ।
औ।
बेबायदि।
हेल खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों औ।
औ औ। ओमफाय जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां।
औ। बिदिब्ला दोनथसै नामा नोंथां औ औ औ दे उम गोजोननाय थाबाय औ औ औ उम।